हेल' नोंथां?
औ नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथां ओ नोंथांजों आङो फंसे खोथा रायलायनो होननासो हरनाय जादोंमोन। रायलाय जागोनना नोंथां?
औ रायलायजागोन नोंथां थारैनो।
अ' जोङो मबाइलखौ माबायदि ओ सालायनो हायोब्ला मोजां जायो, माबायदि सालायब्ला गाज्रि जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय मबाइलनि बिखय।
औ जागोन नोंथां। जेरै जोंनिया मबाइलखो थ' जोंना ओ गोबां सुबुंफोरानो लायो नङा होमब्ला नोंथां। जेरै जोंना ओ सासे सुबुंनि आखायावनो जोंना आथिखालाव गंनै गंथाम मबाइल नुनो मोनो आरो नों थां औ जेरै जोंना ओ मबाइलखौ‌ जोङो मोनदों होननानै जेरैहाय गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला। जोंना बेयो ओ गाज्रियानो जालांगोन आरो नोंथां। जेरै जोंना मोजां लामथिं बाहायोब्ला मोजाङानो जालांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे मबेला मानसि सुबुंखौहाय माने मोननै रोखोमै लांनो हायो। जेरै फारसेथिं मोजां फारसेथिं गाज्रि ओ जेरै जोंना ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैनोबो हायो मानसि सुबुंखौहाय बे मबेला। ओ जेरै जोङो गाज्रिथिं लांनाय होननानै बुङोला आथिखालनि सुबुंफोरा आथिखालनि फरायसाफोरा ओ मबेल लानानै बिदिनो ओ फरायनायनि मुङाव एबा बिदिनो। ओ अनलाइन क्लासनि मुङाव न'खराव मबेल बियै बियै लानानै बिसोर माने ओ फरायनो गारनानै बिसोरो माने बिदिनो। औगियानफोराव एबा बिदिनो गाज्रि गेम ओ जेरैहाय ओ फ्रि फायार बेफोरबायदि आरो पाबजि आरो बेफोरबायदि ओ गोबां गाज्रि गाज्रि गेमफोरखौ गेलेनानै बिसोरो गावसोरनि ब्रेनखौ एबा गावसोरनि टायम टायम बेसेन गोसा समखौहाय बिसोरो ओरैनो लस खालामगासिनो। ओ जेरै जोंनि आरो ओ आथिखालनि सुबुंफोरा जेरै हाय ओ फरायसाफोरा ओ गाज्रि गाज्रि भिदिअ' भिदिअ'स‌ नायनानैबो निजिनि ओ माने माथा मेलेमखौ बिदिनो माने बिसोरो ओ खहा खालामनानै लागासिनो आरो। जोङो माने बेफोरबायदि लामाथिं थाङोब्ला जोंना मबेला माने बेखौ गोबां माने गाज्रि गोहोमाव खोख्लैनो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना जानला मानला मो मबेलखौ मोनदों होनना जानला मानला टाइमावनो जुदि बियो ओ बेफोर बायदि गाज्रि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला। बेनि मबेलखौ बेनि ख माने मेलेमखौहाय मबेलानो जागोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंनो ओ गाज्रि लामाथिंहाय लांनो हायो जोङो मबेलाहाय ओ आरो जोंना मोजां लामाथिंबो लाङो जेरै जोंना मबाइला जों नि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावगासिनो आरो नोंथांा मानो होननानै बुङोब्ला जों आथिखाल रावहाय मबाइल नङाबा खामानिया जानो जाया जानानै फैबाय ओ जोंना जोंनि सुबुंफोराहाय एसेबां बेफोरबायदि गाज्रि मबाइलखौ बाहाया। जोंना मोजाङावनो बाहायो होनना जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना मबाइल जोंहाय गोबां खामानियानो जायो जेरै जोंना ओ लेखा फरायनायाबो मबाइलावनो अनलाइन फरायनो हायो आरो जोंना अनलाइन कसिं क्लास लानो हायो आरो बिदिनो टिउसन लानो हायो। ओमब्ला जोंना मबेला जोंनि थाखाय गोबां खुबिदा नङा होब्ला नोंथां ओ बिदिनो आरो। औ आरो जोंना दंबावो जेरैहाय। ओ जोङो अबावबा गोजानाव थानाय सुबुंफोरखौ माबा माने। खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंना जेरै अ'वाट साप दङ। बे अ'वाट सापनि गेजेरजोंनो जोङो। ओ बै सुबुंनानै खौरां दैथायहरनो हायो। ओ बै सुबुंखौ फाय जोङो मा खालामदों मा जादों बेफोरखौबो जोङो अ'वाट सापनि गेजेरजोंनो माने नायहरनो हायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना माने ओ गोबां सुबुबिदा जोंनि मबाइलाहाय जेरै जोंना ओ इउटुब इउटुबाबोथ' जोंना मोनसे माने ओ ससियेल मेडिया जेरैहाय जोङो ओ गोजान गोजाननि सुबुंफोरा ओ जेरैहाय गुन्दुगल जादोंब्लाबो दैबाना जादोंब्लाबो जोङो थांनानै नुहैया अब्लाबो जोङो नैे बे ओ इउटुबनि गेजेरजों जोङो बेखौ नुहुरो ओ जोङो अब्ला ओ जोंनि थाखाय बेसेबां माने ओ गोग्गाथाव होन्ना जों बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बै जायगायाव थाङाबालानो माने बेवहाय न'आव थानानैनो मबाइलनि गेजेरजोंनो गासै खौरांखौनो मोनथिनो हायो। अब्ला जोंनि थाखाय मबाइला जोबोर माने गोनांथि आरो जेरै जोंना ओं जायखौ बुङो जोङो मोखां बिजाब फेसबुक बे फेसबुकआबो जोंना मोनसे बिदिनो ओ खौरां खौरां मोनथिहोग्रा जेरै जोंना ओ गोबां खौरांखौनो फेसबुकनि गेजेरजोंबो मोनथिनो हायो आरो बे फेसबुकनि गेजेरजोंबो जोंना खौरां दैथायहरनो हायो आरो नोंथां औ बिदिनो आरो जोंना ओ बेफोरबायदि खौरां मोनथिनायल' नङा जोंनो बिदिनो गोबां भिडिअस बानायनानै बिदिनो इउटुबारफोरा गोबां रां खामायगासिनो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो। गोबां रां खामायनो हायो जेरै भिडिअ' हेंगारनानैबो जोंना गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां बे मबाइलनि गेजेरजोंनो। ओ बिदिनो जोंना ओ आथिखालावहाय जोंना इउटुबारफोरा फेसबुक फेसबुक आरो अब्ला बिसोरनि थाखायबो मबाइला माने गोबां मोजां खामानि मावगासिनो होननानै माने बुंनो हायो। जेरै जोंना ओ ओ माने इयउटुबाव बेफोरबायदि खौरां मोनथिनायल' नङा जेरै जोंना सासे ओ सासे गथ'आ जुदि ओ फरायनायाव एबा फोरोंनायाव मास्टारनि जेबो बुजियाखैब्ला एबा मास्टारनि फोरोंनाया एसे खम जादोंब्ला जों मबाइलाव माने नायफिननानै फरायनो हायो आरो नोंथां। जेरै जोंना इयउटुबल' नङा जेरै जोंना ओ गुगोल दङो गुगोलावबो जोङो सार्च खालामनानै गोबां बेफोरबायदिनो एनसार कुइसन भफानफोर मोननाय जायो आरो नों थां आरो जोंना साथ जिटिपिड दङ बेबो जोंना गोबां बिदिनो ओ माने ओ जोंनि मोजां खामानि मावगासिनो मानो होननानै बुंब्ला जोंना फरायसाफोराहाय ओ एन्सारफोरखौ मोनाब्ला बेफोराव माने सार्च खालामनानै मोनो आरो नोंथां। बिदिनो आरो जोंना दंबावो ओ जेरैहाय आथिखालनि सुबुंफोराहाय मबाइलजोंसो माने अबावबा थाङोब्लाबो अबावबा बेरायहैयोब्लाबो जोंनाव मबाइलजोंसो माने ओ खौरां लालाय लायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना जेरैहाय जोङो ओ लामा आन्दायोब्लाबो एबा लामा सिनायाब्लाबो जोङो बे मबेलनि गेजेरजोंनो लकेसन नायनानै जोङो हान्थिनो हायो आरो नोंथां ओ जेब्ला जोंनि आखायाव मबाइल गैया अब्ला जोङो लामा दथा ससेयावनो माने आन्दायनानै थाहैनोबो हागौ आरो नों थां ओ जेब्ला जोंनि आखयावहाय मबाइल थायो अब्ला जोङो माब्लाबाबो जोङो आन्दायनानै थाहैनाय नङा आरो माब्लाबाबो जोङो गोमानाय नङा आरो। ओ जेरै जोङो मबाइलजोंनो लकेसन नायनो हायो आरो जोंनो लामा सामाफोराव माबाफोर बिदिनो हेंथा जादोंब्लाबो जोंना मबाइलजोंनो न'खरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनानै न'खरनि सुबुंफोरा सेरसे मोनहैनो हायो ओ आरो बिदिनो जोंना मबाइला ओ गोबां मोनसे जेरैहाय अनलाइन ओ जोंना ओ न'आव थानानैनो जेरैहाय जोङो जाग्रा लोंग्रा बेफोरबायदि गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गासै खौनो माने जोङो अनलाइन खालामनानै न'आव थानानैनो अनलाइननि गेजेरजोंहाय जोङो ओ मोननो हायो आरो ओ बिदिनो ओ जोहा आखाइायाव रां गैयाब्लाबो मबाइलजोंनो ओ अनलाइन फैसा होनाय होलायनायखौ नुनो मोनो। आरो आथिखालनि मुगायावथ' जोंना गोबां माने बेफोरबायदि अनलाइन फैसा होलायनायखौ नुनो मोनो। माने आखाइजों आखाइ ओ बेफोरबायदि फैसा रां होलायनायखौ जोङो नुुनो मोनलिया मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आथिखालाव मबाइलनि जुग जाबाय होननानै बुंनो हायो जेरै इन्टारनेटनि जुग। बेफोरबायदिनो जोंनिया मबिलनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदिनो ओ लेपटप बेफोरबायदिनो गोबां ओ माने गोदान गोदान गोनोखोआरि मुगा गोदान गोदान माने बेफोरबायदिनो ओं खारबाय आरो जेरैहाय जोंना ओ टेक्न'ल'जि होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंना ओ मबाइलखौ जोङो ओ सासे मानसिनोहाय ओ गोनांथिथार होननानै जोङो बुंनो हायो। जोंना आथिखालाव न'खर न' गंसेयावनो मबाइला गोबां रोखोमनि माने गोबां थायो आरो बेफोरबायदि आथिखालाव फिसा मबाइलखौनो बाहायबावला गिदिर गि दिर मबाइलखौसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। गिदिर मबाइलजोंसो गोबां खौरां मोनथिनो मोनो मबाइल फिसाजोंहाय जोङो खौरांल'सो लालायनो हायो नाथाय बेफोरबायदि ओ बायदिसिना नुथाय एबा थासारिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो मबाइलनि सोमोन्दै एसे सुंद'यैबाबो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ मा होनो मबाइल होनोब्लाथ' जों दा ओ गोबां गाज्रि खामानियावबो बाहायनो हायो मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो। माने मबाइलखौ लायोब्ला जोङो बांसिनानो मोजां खामानियाव बाहायनांगो। आरो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला गाज्रि जालाङो मानसियाबो। ओ बिदिनो गाज्रि सोलोंलाङो आरो नोंथां मोजां सोलोंनो रोङोबाथ' गोबाङानो मोजां जालाङो ओ बिदिनो ओ मबाइलफोराव दानि जुगाव ओ बिदिनो रिल्स बानायनानै भिडिअ हगारनानै ओ गोबां बिदिनो खामानि मावनानै ओ दानि जुगनि मानसिफोरा मानोना रिल्स उनु भिडिअ बानायनानैनो दानिया मा होनो गारि मथर लानो हायो न' बां लुनो हायो ओ इउटुब नि मोननाय फैसादोंना ओ बिदिनो ओ जुदि गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा नोंथां। माने खहासो जानांगोन आरो औ बिदिनो ओ जोङो ओ अनलाइन क्लास खालामनो हायो नोंथाङा जिखिनि बुंलांबाय। ओ बिफोर थ' गासैबो नंगौआनो ओ थेवबो मा होनो बिदिनो ओ अनलाइन क्लास खालामनो हायो। ओ गोबां अनलाइन ओ फरायनो हायो बिदिनो गोबां ओ माने ओ सानसे समाव जोंना मबाइलखौ नांथारगौ जादोंमोन नोंथां बिदिनो- ओ मा होनो ओ कर'ना भाइरास फायनाय टाइमाव जोङो ओ मबाइलखौ बांसिनानो नांगौ जादोंमोन मानोना जोंना मबाइलावनो अनलाइन क्लास जादोंमोन। ओ बिनिफ्राय ओ गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ अनलाइन एगजाम जादोंमोन बि बिदिनो गोबां जादोंमोन नोंथां ओ बिदिनो दा औ बिदिनो बि ओ बिदिनो दा जोङो ओ गोबाङानो जोङो दा मबाइलाव गोबां माने बाथ्रा सोलोंनोबो मोनो ओ नुयोखौ नुयो ओ सोलोङैखौ ओ सोलोंनो हायो। ओ बिदिनो गोबां माने जोङो मोजां-मोजां ओ बायदि रोखोमनि जोङो माबानो हायो सोलोंनो हायो! बिदिनो जोङो दा गोबां खामानिखौनो अनलाइनजोंबो सोलोंनो हायो। मानोना बिदिनो। जोंना अनलाइन गोबां दङ अनलाइन। क्लास जुदि नोङो ओ काटिं क्लास लानोब्ला नोङो ओ - अनलाइनजोंनो दानिया गोबां। सोलोङो मानसिफोरा ओ बिदिनो अनलाइन क्लास लानो हायो बिदिनो। ओ ओ गोबां खामानिखौनो जोङो अन- अनलाइन जों खालामनो हायो बिदिनो। ओ औ बिदिनो माखौबा-माखौबा जोङो अनलाइन। जों बानायनो हायो ओ बिदिनो जोङो सोलोंना लानो हायो। गोबां मोजां-मोजां ओ औ बिदिनो जों दानिया इन्सटाग्राम। फोरबोखौ बानायनानै जोङो रिलस बानायनानै जोङो फैसा लाबोननो हायो नों- थां बिदिनो औ गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोननायसै औ नंगौ नोंथां। अ गोजोननाय था
दे बे औ नोंथां दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा औ।
औ।